औ
खोनादों ना नोंथां औ खोनादों मा खालामगासिनो
आङो दङ ओरैनो जिरायना
अ ओंखाम ओंख्रि संबायना
ओ सोंथ'वाखै टाइम जाथ'वाखै ओ सेभेन फरटि फुरा थार्टियाव सङो
औ
औ
जों बदोबा बे समाव मोनसे आयदानि सायाव जोङो सावरायनो नोंथां
औ दे सावराय जागोन दे नोंथां
जोंनि आयदायानो जाबाय जोङो बिफां लाइफां जोंनि मिथिंगानि सोमोन्दै जोङो दसे सावरायनो
औ
आं जागायजेननोसै जोङो बिफां लाइफ बिफां होननानै बुङोब्ला दिनै बिफां लाइफाङा बे मानसि जोनोम जायै सिगाङावनो माने दङ आरो बुहुमाव जों बेखौ मोनथिनो हायो आरो बिफां लाइफांजों मानसिजों माने मोनसे गोथौ सोमोन्दो दोङो बेबायदिनो सोमोन्दोआ जाबाय जों जेखौ हां लायै अक्सिजेन आरो जि अक्साइड माने बेबायदि सोलाय सोल' बेयो माने मोनसे गोथौ सोमोन्दो दङ आरो दा जोङो बिफां लाइफां होननानै बुङोब्ला जोङो दानि मुगायाव नुनो मोनो बिफां लाइफां बेदि गोबां खहा खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो गोबां बिदिनो हाजोफोराव बा बिदिनो लामा सामा थानायफोराव बेफोर बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनाय खहा खालामनायखौ नुनो मोनो मानो होमब्ला दिनै गोबां सुबुङा गावनि मोजां लाबा लाबनि थाखाय माने मावनो नागिरो जि गोबाङा बिदिनो माने गावनि थाखै सानो आरो नाथाय बिथिंजे मा खहा जायो जोंहा बे बिफां लाइफांजों माबायदि सोमोन्दो दङ बेफोरखौ माने मिथिब्लाबो मिथि बाबि माने खालामनो नागिरो आरो जों बेखौ नुयो
जों दिनै सानफ्रोमबो बिदि दिने दिने माने गरमफोरा बांबोबाय थादों दा बेफोरनि जाहोनख खौ जोङो नायोब्ला बिफां लाइफां दाननाय बेफोरनि थाखायनो जादों होनना जों बुंनो हायो आरो
औ-औ
मानो होनब्ला जोङो जि जागायाव माने जि ओनसोलाव बिदि बिफां लाइफांफोरा दङ बुरजाहै मोजाङै दङ ग्रोम ग्रोम बेफोरबायदि जागायाव माने बे गरमफोराबो एसे खम आरो एसेबां माने गरम जाया बिदि बोथोरा नरमेल जायो एसे थान्दा मोजां यै आरो दा बिदि बेनो जों मोनथिनो हायो बिफां लाइफांखौ जों दानोब्ला जेरै जि जायगायाव बिफां लाइफां थाया बे जायगायाव मसायनो माने गरमा गोबां जायो आरो।
औ।
जों बेखौ मोनथिनो हायो बिनिखायनो जोङो माने बिफां लाइफां गायनायाव एसे गोसो होनो नांसिगौ आरो। आरो जोंनि अर्गेनाइजेसन बिदि सरखारफोराबो बिदि माने इनिसियेटिभ लादों जों बेखौ मिथियो आरो जों गावाय गावायबो माने गावनि बारियाव गावनि ओनसोलाव बिदि हा हु दङब्ला माने बिफां लाइफांखौ गायनो नांगौ आरो। नोंगौ जोङो मालाबा समाव जेनेल्बा नांगौ जायो बिफां लाइफाङा जों जों सोमोन्दो दङ हां लानायावबो आरो लोगोसे जोंनि न' बां लुनायावबो सोमोन्दो दङ। दा बेफोरनि थाखाय जोङो दानफायनो गोनां जायो नाथाय दानफायब्लाबो माने जोङो बेखौ गायफिनो नांगौ आरो।
औ।
जों गायफिननो रोङाब्ला माने जोंहा गोबां बिदिनो खहा जायो आरो। ओंखायनो जों बिफां लाइफां गायबोला माने गाय नांगौ आं बेखौ बुंनो सानो आरो नोंथाङाबो एसे बिफां लाइफांनि सोमोन्दै फोरमायदों।
ओरैनोथ' बाथ्रायाव दङ फांसे बिफां दानफायो। लाफांबा बिफां गायनांगौ होननाय औ। जोंनो बिफां लाइफांखौ नाङा नङा नांगौ मानो होनबा जोङो न' बां लुनाय आरो सियार टेबोल बाहायनाय
औ।
औ बिसिना बेफोरबायदिनि थाखाय आरो गुबुन गुबुन खामानियावबो बाहायजायो दंफां औ। ए दंफांखौ बाहायनायावो लिमिट थानांगौ आरो बांद्राय बिदिनो। गारलाबायनाया मोजां नङा। जोंनिया म मा सोरबा ओरैनो हाग्रा हाग्रा खाथि खाथिनिया दंफांखौ दानस्रांहैनानै बेहायनो न' लुनो थाखाय जायगा नागिरहैयो।
औ।
औ बिदिनि थाखायनो जोंनि आबहावाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांगासिनो दं आरो।
औ नंगौ। दिनै बिफां लाइफाङा थाब्लासो माने बै जोंनि आबहावानि गुबुंले जानाय जि भेदिउ कारखानानिफ्राय इन्डास्ट्रिफोरनिफ्राय ओंखार ओखारनाय बिदि गाज्रि गेसफोर मैलाफोर बेफोरखौ माने हाबना लायो आरो बिफाङा दा बि फां- लाइफां गैयाब्ला बैफोर माने गेसफोरा जों मानसिनियावनो हाबगोन आरो जों मानसि बेमार जानानै बिदि माने सान्सफ्रा थायो आरो बेराम आजार जानाय दा बेबायदिनो जागासिनो दङ जों औ मिथियो आरो लोगोसे जे जों दिनै माने मिथिंगाखौ गोबां बिदिनो जोथोन लानो रोङाखै जों गावनि थाखायल माने नांगौखौ नुदों आरो जि माने प्लास्टिक बाहायनाय ओमफ्राय गुबुन गुबुन लेथ्रा बेफोरबायदि बेसादफोरखौ जों जानला मोनानला माने गारो आरो दा बेफोरावनो मिथिंगाया बिदि मैला जादों आरो मैला जानायखायनो माने दिनै अखा बां बेफोरो माने खम जालांदों दों आरो फैनाया दा अखा फैयाबाथ बोरै बिफांफोराबो थांनानै थानो बिबदि जायो गोबाङाव बिदि माने बिफांफोराबो थैनो हमदों दा बिदि आरो दा बेफोरनि गुदियाव माने गासै बो जों सुबुं माहारियानो आरो सुबुं माहारियानो खालामदों आरो
औ
जों फिन सुबुं माहारियानो दा खस्थ मोननो गोनां जादों दे
मिथिखानानैबो मिथिनानैबो मिथियै बायदि खामानि मावगासिनो दं दा जों सुबुं फ्रा ओ जेरै जोङो दंफांखौ फारसेथिं दंफायनाया बारा जादों फारसेथिं गारि मथरनि खुन्दैया बारा जादों औ गारि मथर दिहुननाया बारा जादों फारसेथिं उखुन्दै खुन्दैया बारा जादों आरो फारसेथिं जों दंफां लाइफां दानाया बारानिफ्राय बारा जालां जागासिनो
दैयाव बोथोर हाया माखौ गोबां जायगायावनो माइ आबाद खालामनो हायाखै जाय फोरानो माने दैनि बेबायदि बेबस्था गैया केनेलफोर गैया बिसोरथ माने हाजो खोरा खोरा बिसोर माने बांसिन अखा हादैफोरजों गायनाय जायो नालाय दा बिसोरो माने गायनो हायाखै आरो दा गायनो हायाब्लाथ आबादफोरा आंखाल जागोन
औ
दा मानसियानो फिन माने खस्थ मोननो गोनां जागोन आरो
बेखौ जोङो बुजिनानैबो बुजिबायायदि जागासिनो दं आरो
औ नंगौ
जोंनि जायगायावबोथ दङ अखानि अखानि थाखायनो आबादखौनो दासिमबो मावनो हायाखै रानस्राव जानानै दंजोबो
औ दा बेफोरखौ माने मानसिफोरा बुजिब्लाबो माने जेसेबांनोखि दा सोलोंथाइ मोनदों अब्लाबो माने मानसिफोरा बुजिनायफोरा माने गोबां बिदि आलादा आरो आलादा जालांनायखौ जों नुनो मोन दों बुजिनो नागिरा बेबायदि जों नाथाय गुबुन हादोरफ्राव जों नायोब्ला मोननो हायो माने बिसोरो गोबां बिफांफोरखौ रेस सिायखयो आरो बिदिनो बिसोरो माने दाना आरो जाहा थाहा माने बिस बिोरो माबा मोनसे बानायब्लाबो माने बिफां दंब्ला बे बिफांखौ दाना माबारैहाय बिसोरो बेखौ माने माबा मोनसे सोलो बाहायनानै दोननो हागोन। बेबायदि सोलो बाहायनानै माने दोनो आरो आरो गावसोरनि बानायनांगौखौबो। बिसोर बानायो आरो जों बिदि नुनो हायो।
जोथोन लायो बेफोरो बिसोरो बिफां लाइफांफोरखौ बेलेग हादोरनिया।
औ। मानो होनब्ला बिसोरो। बिफांनि माने मैल्यखौ मिथियो आरो बेसेनखौ। बुजियो बिफां फांसेया जे जोंनो बेसेबां माने हेफाजाब होयो मानसि। नि जिउआव आरो जोंनि आबहावा। खौ गोग्गो दानायाव माबोरै हेफाजाब होयो बिसोरो बिखौ मिथियो आरो। बेनिखायनो बिसोरा बिदि माने रुल्सफोरबो थायो आरो जायफोरा बंफां दानो। बिसोरो माने बिदि जेलफोरबो जानांनाय बेफोरबायदि माने रुल्स बानायनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो आरो गुबुन हादरफोराव।
दा जों बिफां लाइफां बे खौ बेनिखायनो जोङो गायनो नांगौ आरो आरो दानब्ला ज बिनिख्रुइ बांसिन गनांग अब्लाना जोङो जोंनि आबहावाखौ बुहुमखौ रैखा खालामनाय जागोन। आरो जोंनि बोथोरफोरखौ जोङो हेफाजाब होनाय जागोन। आरो लोगोसे। जिब जुनारफोरखौबो मानो होनबा जिब जुनारफ्राबो बिफां-लाइफां थायाब्ला माने बिसोरो बहा थानो बेबायदि जायो आरो बिसोरबो माने गोबां। बेरामफोरजों भुगिनो गोनां जायो आरो आरो लोगोस ओ गोबां जिब जुनारफोरानो माने बिफां लाइफांखौ जायो नालाय बिलाइफोरखौ जायो। फिथाइ सामथाइफोरखौ जायो बेबायदि आरो।
उम
जों बिदिब्ला जों बे आयदानि सायाव सावरायनायखौ जोङो दोन्थ'नोसै। नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय। नोंथांजों आंजों आरो जि एसे मिथियो बेखौ जोङो फोरमायलायबाय।।
औ
गोजोन्थों नोंथां।
गोजोन्थों नोंथां।